औ नोंथां
ओइ नेटनिसो प्रब्लेम जादोंमोन नोंथां
औ जादों नोंथां, फना रिसिभानो जायाखैमोन आंना।
अह खालामदों नोंथाङा दा।
आंथ' नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं, बोथोरफ्राबो गरम ना। बाहेरफोराव बिदिनो जिरायना दंलाबायो नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो थाबायलांनानै दं बेलासिनि
औ, ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा हरदोंमोन?
आं हरनाय खारना जों बेफार फालांगिनि बागै एसे सावरायलायनो सानदोंमोन आरो।
औ नोंथां थारैनो सावरायजागोन दे
बेफार फालांगिनि बागै नोंथाङा एसे अननानै बुंदो
अह बेफार फालांगि होनोब्लाथ माने जोंनि बर हारिनि सुबुंफोराबो माने बेफार फालांगि खालामनायाव आइजोआनो जा बा हौवा माहारियानो जा गुबुन हारिजों समान समान एसे जौगाबोनाय उम आथिखालाव नुनो मोनसै आरो।
उ नोंगौनोथ
गोदोनि समावथ बरफोरखौ एसेबां बेफार फालांगि खालामनाय नुवामोन ए अब्लाबो साफा सानै बेखो नुबायमोन आरो नुनायालाय नाथाय आथिखालाव बांसिनानो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो बिदिनो उम माने बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जायो होननायबो खोनायो माने
जायो नोंथां
औ जेन बेफार फालांगियावथ सोरबा सोरबा गावबा गाव माने जाय जिखौ मोजां मोनो बेफार फालांगिखौ बेखौ मावो आरो
औ
सोरबा माइनि बेफारि खालामगोन सोरबा गयनि खालामगोन। बेनिखायनो सोरबा मेगं थाइगंनि सोरबा गाननाय जोमनायनि सोरबा बेबायदिनो ना खामानिफोराव नांनाय जानाय बा बायदिसिना मुवा बुस्थुफोरनि बेफार फालांगि खालामो आरो
उम।
नङाबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायाव आरो गुबुनफ्रा माने गाव गावनो सोरजिनानैबो माने गुबुननो फानो बा बेफार फालांगि खालामो आरो।
उ
आरो गुबुनफोरा इदिनो माने हलसेल हलसेल दामाव माने खम बेसेनाव बायनाय बायसनानै माने उनावहाय गुबुननो माने दाम गोसायाव फानफैनानै मुलाम्फा जायो आरो।
उम
बेबायदिखौबो नुनो नुनो मोनो आरो गुबुना गाव गावनो दिहुननानै बा मैगं थाइगं माइ आबाद गय बायदिफोरखौ गावजोंथ नआव सोरजिखनानै माने गावनो बेफार खालामहैयो आरो
उम नोंगौ।
ओमफ्राय बिदिनो आरो माने मा होनो सिजेननि समाव सिजेन जि समाव सिजेनाव सोलियो जेरैहाय दा दैज्लां बोथोराव गयनि सिजेना सोलियो खायसेया बेबायदि समावबो दैज्लांआव मावो। आरो जेनेबा हमना ला मेसें बोथोराव बि लाइ लाफा मुला फुलकबि बान्दा कबि बायदिफोरखौ मेसें समाव गायना नै जेनेबा बेफार फालांगि फाननाय मानायखौ नुयो आरोना
औ
बेबायदिनो गावबा गाव सिजेन समाव गावबा गाव माने बेफार हमनायखौ जों नुयो आरो। दाथ' गस्ला आरो गस्ला गस्ला लंपेन्ट दख'ना बायदिफोरखौबो माने गुबुन जायगायाव हलसेल दामाव बायना लाबोनानै ओमफ्राय जोंनि बे खाथि खाला गलाफोराव लाबोनानै बा बाजार हाथायफोराव लाबोनानै दाम गोसायाव फाननानै मुलाम्फा खालामनानै बेफार फालांगि खालामनायखौबो नुयो आरो
उम नोंगौ।
बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा लानानै बा बेफार बेफार फालांगिजों मुलाम्फा लानानै माने नखर सोलिबोयो बेबायदिनो बर'फोरा गोबां जौगाबोनायखौबो नुनो मोनदों। सोरबा सोरबा बिदिनो बिदिनो बेफार फालांगिनि गेजेरजोंनो गारि गुरि हा हु न' बांफोरखौ मोजाङैनो सोरजिना लायो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो।
नोंगौ
उम दा नोंथाङाबो एसे बिबुंथि लाखिदो।
ओरैनो एसे बे मिथिनायखौ बुंनोसै आं उम बिदिनो दाउ लकेल फ्रार्म खालामनानै खायसे फालांगि खालामदों। सोरबा आरो बयलार। ओमफाय सोरबा फख्रियाव ना फिनानै बेखौ उम साफ्लाय खालामदों आरो नआवनो बांसिनानो दाना गय गायनानै फिथाइखौ माने बोसोरावनो गोबां रां खामायबोनायखौ नुनो मोनदों जों
उम
आरो बर आइजोआनो जा आरो ओ हौवाफोरानो जा हाथायाव गोबां रो रोखोमनि फिथाइ-सामथाइनि बेफार, मैगं-थाइगंनि बे फार बिदिखौ जों नुनो मोनसै आरो दाना गोबांनो
औ।
आरो गथ'निफ्राय लानानै गिदिरसिम गोबां बेफार खालामनायखौ जों नुनो मोनो। सोरबाया औवा, औवा बागान बानायनानै गोबां गोबां रां खामायदों बेजोंनो माने न'खरनि निदानफोरखौ सुंथानानानै लाखिनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
फोर आरो नालेंखलखौ बिफाङावनो बायनानै
ओम
नखर नखर हाननानै। बेफा खालामदों आरो फुजा सिजोनाव बांसिन साफ्लाय जायो आरो फिथाइफोरा नालेंखरफ्रा ओमफ्राय बबेबा बोसोराव दाम बारायनाय, बबेबा बोसोराव दाम खमायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
दा बेनि अनगायैबो आरो माबाफोर दंबायो नामा नोंथां? बुंनाय
बुंनायाथ माने आरो मोनसे खोथाखौ मिथिखानाया मोजां जेनेबा बेफार फालांगि खालामब्लााथाय बा बिजनेसनि खामानि मावब्लाथाय माने बेवहाय लाब जानाय बा लख्सान जानायनि बाथ्राया थाखाथारो आरो बेफार फालांगिनि गेजेराव। माने बेफार-फालांगि खालामबानो दे गासिबो बेलायावनो मुलाम्फा जागोन बा लाब जागोन बेखौल सानजाया। माने मालाबा समाव लकसान जाखाथारो आरो मालाबा समाव बिदिनो नांगौनि बारा गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो बेफार फालांगिफ्रा।
उम
मानो होनोब्ला माने हमनानै ला गस्ला गस्लाखौ मोनसे दरजनाव जेनेबा बियो बार'स' थाखायाव बायना लाबोनानै
उम।
बियो जुदि फाननोनो हाबांथाराब्लाथ बियो बायग्राफोरनो सोरनोबा खम बेसेनावबाबो जासिनानै हरनांगौ जागोन। बेबायदिनो लकसान बेबा बिदिबो जायो आरो बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायावबो दा पायखारि फैबाना आरोना खम बेसेनाव दा बेखौ जेनेबा ह बेखौबो बा एसे दामाव मिलायनानै बायना लाबोनानै बेयो उम जेनेबा बाजार हाथाइफोराव दाम गोसायाव फानगोन होनना लाबो लाबोनायाव एनेबा मालाबा बिदिनो मैगं थाइगंनि बुरजा जानायनि बेलायावबो बा माल बुस्थु खायसे आरो फसायनि बेलायावबो
उम
बिनिया मोजां नङा माया होननानैबो माने बायालासेनो थायो नालाय। बेबायदिनो माल बुस्थुफ्रा थालाङोब्ला बिखौ माने सेवजानो गिनानै बा ओरैनो गारजागोन साननानै माने दखानदारा बा जाय बेफार फालांगि खालामो बियो खम बेसेनावनो गाव पायखारि बायना लाबनायनि खम बेसेनावबो माने हरोब्ला बियो लकसान जायो औ बिबायदिनो माने आरो खनफ्रोमबो बेलायावबोथ' आरो मुलाम्फा जाय जाया नालाय उम बेबायदिनो माने बेफार फालांगि खालामबाथाय माने बे मोनसे बाथ्रायाखौ माने गोसोआव लाखानाया मोजां होननानै सानो आरो माने
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेबायदिनो नांगौ समाव लाबा आरो गोबांद्राय लाबबो बा मुलाम्फा खालामनो हायो आरो
औ।
नङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय नोंथाङाबो आरो मायबाफोर? बुंबावनो हागोन नामा?
होनबाथ बेफारा गोबां बिजनेसा गोबां दङआनो सोरबा ओ अमानि अमानि बिजनेस खालामदों गथाय गथ थालांनानै बिजनेस सिलं साप्लाय खालामनाय
बायस्लायनानै
ओ बुथारनानै बाजाराव फाननाय एखिनि गेजेरावबो माने गोबां खायसेया मुलाम्फा जानायखौ जों नुनोबो मोनदों आरो थारुननि बेलायावबो थास थारुनखौबो ओ। एप्लाइ खालामनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो।
उम।
जोंनि ओजों हाजोआरि जायगायाव बांसिन गायनानै जोंनि बे ओ माबायाव हा बाजारफोराव बहुद माने फानफैनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरावबो मोसौ मोसौ फालांगिबो खालामो। बोरमा फालांगि दं बे गेजेराव दाम मिलायलायनानै माने हरलायनाय जायो आरो बेफार फालांगियाव ना नोंथां
अ नंगौ नोंथां। बेबायदिनो मिला मिसा खालामलायनानै माने बायस्लायना लांसिगोन नङा बिदिनो दाम गोसा ओनै बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामो। बे फालांगियाथ गोबां रोखोमनि दं जाय जेखौ मोजां मोनो बेखौ मावो खायसे आरो बेफार फालांगि खालामनो होननानै गोदानै ओंखारबोयो गि फास्टावनो गिबियावनो लकसान जाबानो डाउन गोसोफोरा डाउन जानानै माने फुरायै मावजुबालासिनो माने आद्रा खिद्रा गारो आरो माने बे खामानियाव लाब जाया मुलामबो गैया होननानै नाथाय बिदि नङा माने जेत बेफार फालांगि खालामनायाव थरजबो थानांगोन लाब लकसनआ थाखायो।
नोंगौ।
उम जायहा थरज' दं माने बेयो साक्सेस जाखायो आरो सानसेयाव जुजिथाब्बाय थाबा। बेफार फालांगि जा जि बेलायावनो जा
उम उम नंगौ
दे होमबा नोंथां लाखिथसै
दे नोंथां उम